औ औ नोंथां खोनादो
हा
औ खोनादों औ
खोनादों ना
औ खोनादों आङो। अ' नोंथाङा खोनाखै नामा?
खोनादोंना नोंथाङा?
हेल' औ खोनादों।
हेलौ
हेलौ
औ
हेलौ
औ खोनादों नोंथां।
अ' नोंथां खोनादो ना?
खोनादो नोंथां।
हेलौ औ औ औ दा मा खामबाय दं?
औ आं ओरैनो दंथ'यो फ्रियैनो दङ।
दा मा मेेन थपिकाव हाबसै होमबा ना।
औ सावराय जागोन।
आ दे।
औ सावराय जागोन।
दा लामा दालांनि सायाव सावरायनोसै। खोनादों ना?
औ
हेलौ औ औ
दा लामा दालां होनना बुंब्लाथ' जोंनि गामिल' खालामनाया नांगौ बायदि जायासै नाल दा औ बेखायनो जोंना हान्था मेला थांलाय फैलाया उसुबिदा जायो आर
ओ
उम ओमफाय फारसेथिं जोंना ओ
दा नोथांमोननि
सोहोर नोगोर नोगोरल'
औ औ
नोगोर सोहोर ओनसोलफोराव जिहेथु दालां लामा फ्रा नांगौ बायदि जौगाबाय नालाय एनिखायनो थांलाय फैलाय हान्थिनाय लामाफ्रा मोजां जायो आरो।
हौ औ दा नोंथांमोननि गामि हाबनाय लामा जेनेबा खोनायासै आङो।
दे बुंफिनलाय नोंथाङा।
बेनि बागै एसे खिन्थानो हागोन नामा नोंथाङा? नोंसिनि जायगायाव आरोखि ना एरियाव
दा औ ओ आं फोरमायनो सानो जे दा जोंनि ओनसो ला जाबाय गामियारि ओनसोल नालाय।
औ औ
दा बेखायनो ओ खायसे खायसे जोंनि बुंनो थांबा एसे गुदि लामा जाय लामाया गुदि जाना दङ दा बे लामाया दि अन्थाइ गारनाय बा ओ बेखौ ईथा जाबनाय होनना बुङो। दा बेफोरबायदि जाबाय। खायसे जायफोर लामाया जै गामियाव हाबसननाय लामा दं। दा बेफोर लामाफोरा नांगौबायदि ओ जौगायाखै आरो ओ दासिमबो ओ हाब्रु लामाजों थाबायनो गोनां जायो दा बेफोरबायदि जोंनि गामि ओनसोलनि लामाफोरा जाना दङ आरो
उ दा नोंथांमोननि जायगायाव हो खोनाबायना नोंथां।
औ खोनादों खोनादों।
नोंथांमोननि जायगायाव माबाफोर जेनेबा औवानि दालां आमफाय बाथामनि दालाफोर दंबावो नामा?
थाङा दालांनि बाथ्रा बुङोब्ला थ' दा जोंनि जोंनि ओनसोलाव ओ दङ। ओ दासिमबो खायसे खायसे निजोरा बा दैैसा बे दैसानि सायाव दासिमबो ओ औवानि दालांखौ जों नुनो मोननाय जायो। दासिमबो ओ औवानि दालांजोंनो ओ रायजो-राजाफोरा बारनो गोनां जायो हान्था मेला थांलाय फैलाय खालामनो गोनां जानायखौ ओ आं नुनो मोनो आरो
दा नोंथांमोनसिम दालां दङ ना‌ हा हान्था बेलाायाव एसे प्रब्लेम जायोना?
ओ प्रब्लेम जानाय माने ओ उसुबिदा जिथु उसुबिदा प्रब्लेम होनना बुङोब्ला जोङो ओ दैज्लां बोथोरनि बाथ्राखो रायखांनांगोन। ओ दैज्लां बोथोराव जेब्ला अखाया गोबां हागोन अब्ला जिहेथु बे औवानि दालां नाला औवाजों बानायनाय जायो। दा बेखायनो ओ दैया बांनाय लोगो लोगोनो दैसानि गेजेरजों दैया एसे बुरजा फैयो अब्ला औवानि दालांजों औवानि दालाङा खिसु
उ उ हेल'